औ नोंथां खोनादोंना औ औ खोनादों नोंथां
मा खालामदों नोंथां?
अ नै नोंथां जिरायनानै दङ।
ओंखाम जा खांबाय बायबा नोंथां
अ जाखांबाय नोंथां जानायालाय।
ओम नोंथां औ जाखांबाय नोंथां बोरै खबरफोरा?
अ नोंथां मोजाङानो दंसाबो नै गेजेरावनो मोजां गारजि बिदिनो गेजेरावनो दं आरो। नोंथांनियालाय?
बिदिनो आंनाबो मोजाङानो होनजायो।
औ
नो-नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायनो होननानै कलखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथां।
अ औ सावरायजागोन नोंथां।
नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां
आं नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दैसो एसे जाखिनि नोंथाङा मिथियो बेखौ फोरमायना होनो नोंथांनिफ्राय मिथिनो माने
औ
नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जागोन जागोन। ओ दा जोंहा बैसागु बुङोब्ला बयबो मिथिखागौ जेन'बा जोंहा बर'फोरनिनो मोनसे ओ दोरोङारि हारिमु। गोदोनिफायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे फोरबो। ओ जाय बैसागुखो जों बर'फोरा गोदो गोदाय आबै आजौनि समनिफायनो फालिबोगासिनो आरोना बे बैसागु होननाय फो ओ जोंहा ओ मोनसे मा होनो हारिमु गोलैयो हारिमु।
औ नोंगौ नोंथां।
फ्रायनो सलिबोबाय थानाय मोनसे बियो उम जोंनिनो रंजालि ओ रंजाथाइ बा रंजालि सान होननानैबो जों मिथिनो हायो आरो। दा जेब्ला जों जेब्ला जोंहा बैसागु सम सफैयो अब्ला जोंहा ओ बर'फोरहा माने बर' फोरनि गोसोआव गो गोबां माने जोबोद रंजानाय फैयो आरो माने बयहाबो गोदान जेन'बा बैसागु सफैयोब्ला गोदान बोसोर। जेनेबा। बैसागनि गोदान बोसोरजों। गोसोजों सलिलांनो बयहाबो माने ओ एक्साइटेड जायो आरो बिदिनो जोंहा गोदोनि समाव बिराद गोदोनि समनिफ्रायनो दासिमावबो गोबां रंजाबोनायखौ जों नुबोगासिनो दङ। दा जोङा बैसागु होनना। बे बुङोब्ला जोंहा बैसागु। बा गोदोनि समाव दान मोनसेहालागै जों खुंनायखौ खोनाबोनो हमदोंमोन आरो। नाथाय दानि समाव। दानि जि गोनोखोआरि दिन सम। बे समाव जोंहा बैसागु। खौहाय दान मोनसेहालागै खुंनायखौ नुनो थांलिया। जोंहा ओ से। ज से सपता। स्नि सानहालागै फालिनायखौ जोङो नुनो थाङ। नुनो मोनसै आरो दानि जुगावहाय दा बे स्नि ओ। ओ दा बे स्नि सा। साननि साननिनो फास्ट। दिनखालि जों। जोंहा मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो न।
औ नंगौ नोंथां।
दा बे मोसौ बैसागुआव जोंहा मोसौफोरनो ओ फिथाइ सामथाइनि माला गानहोनाय जायो जेराव दं जोंहा हालदै थाइखा। फान्थाव। लाव। बेफोरखौ जोङो हाना। नै औवा खाथि जिरनानै माला खालामनानै मोसौ। गानहैयो आमफ्राय जोंनि जानाय थौनि। फाय जोंहा हख'नानै मोनो ओ हख'ना मोननाय हांगारखौ थाव गोथांजों लगायनानै ओ मोसौ। थ थौनि मोदोमाव फोथा फोननानै होजोबनाय जायो आरो जोंहा जाग्रा थाव थाव गोथां होननानै जों मिथियो जायखौ। बेजोंबो जोङो मोसौनि गं। आरो आथिङाव फुनो फुन बेफोर फुनखांजोबनायनि उनाव ओ मोसौखौ जोंहा दैमा फारसे होलाङो दैमा फारसे होलांनानै मोसौखौ थुखोयो आरो। जेब्ला मोसौखौ थुफैखागोन अब्ला दैमायाव। जोंहा ओ मोखोना बिबार रायदों गय जरा फाथै जरा दुभ जरा। ओमफ्राय बिदिनो मोसौनो गोनां माखासे फिथाइ सामथायाइफोर हानाय बेफोरखौ थालिर बिजौआवहाय होनानै दैखौ सनमान लानानै मोसौखौ हगार सारनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो। जिदिन खालि जेन'बा मोसौ नि बैसागु बैसागु समनि बे समखालि बे हाबाफारिखौ फुंनि समाव मावनाय जायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोंहा बे मोसौ थुखैनाय मोसौ माला गानहोनाय बेफोर हाबाफारिया जोबनानै थांखांनायनि उनाव जोंहा जेब्ला मोनाबिलि जायो मोनानोसै सम जायो अब्ला जोंहा मिथिंगायारि सम्पद बेनिफ्राय माखासे गोथां मुवाफोर मोनो जाय गोथां हाग्राफोरखौ जोंहा खांनानै जौसे जिथा मैगं मैगं माने गासै हाग्रा बंग्रा मैगं थाइगं बुंनो हासै जोङो जेन'बा हाग्रा बंग्रा बिजौ बिलाइ बायदि बिखौ खाना लाबोनानै न'आवहाय जोंहा मोनानि समाव दाउ बेदरफोरजों एवनानै जों संनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो आरो खोनानो मोननाय बायदिबा जों जोंहा बेखौ बोसोराव खनसे जानायनि जाउनाव जोंहा जोंनि देहायाव माखासे फिसा फिसौ बेमार आजार बेरामफोर थानायफोरा हामो स्रां थांजोबो होननायखौ जोङो मिथिनो मोनो दङ आरो बेबायदियैनो जोंहा मोसौनि बैसागुखौ बारग' मा होनो हरनाय जायो आरो नोंथां जेब्ला जोंहा नेक्स्ट दिना फैगोन जेब्ला बियो जाहैबाय जोंहा मानसि बैसागु जि दिनखालि जोंहा मोसौ बैसागुनि अखानायै नेक्स्ट दिनाव मानसि बैसागुखौ फालियो ओयदिनखालि जोंहा औ नोंथां खोनादों ना औ खोनादों नोंथां
अ नोंथांनिखौ मोजां खोनानो मोनाखैमोन
दा-दा खोनाबायना नोंथां
मोजां औ नोंथां खोनाबाय दायो दे बुंफिन बुंदो
बिदिनो अखानायै नेक्स्ट दिना मागु जोंहा बैसागु जायो खोनादोंना नोंथां
औ - औ नोंथां खोनादों
औ-औ-औ होमबा जोंहा मानसि बैसागु खालि जोंहा गेदेरा उन्दैनो बोर होयो आरो उन्दैया गेदेरनाव गेदेरखौ सनमान होयो आरो बेबायदि जों मान सनमान होलायनाय खुलुमलायनायखौ जोङो नुनो मोनो औ जोंहा बिदि खुलुमखां एरिखां बे हाबाफारिया जोबनानै थांगोन सानसे बिनि नेक्स्ट दिना जों हा बैसागु मेइनलि बैसागु जोंहा ओ मा होनो बोराइ बुरि गथ' गथ थाइ ज'-ज' माने बयनिबो न'खर-न'खर रंजानाय खौ नुन-नुनो मोनो आरो। बे रंजानायाव जोंहा खाम सिफुं जथा गरखा बायदि-बायदि जोंना बर'नि दोरोङारि माखासे आगजु दामग्रा आगजुफोर दङ बेफोरखौ लानानै न'खर-न'खर मोसानायखौ जोङो नुुबोनो मोन्दों आरो। दा बेबायदिनो आंनि मिथिनायाव बे खिनिखौ आं ओ जा एसे मिथियो बेखौ नोंथांनिसिम फोरमायना होबाय दा नोंथाङाबो बै सागुनि बागै ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव माबोरै फालियो आरो बैसागु ओ बैसागुख बैसागुआ गोदोनिफ्रायनो माबायदि सोलिबोगासिनो आरो गोदोनि बा दानि फारागआव माबायदि नुनो मोनदों नोंथाङा बेखौ एसे जा एसे मिथिगौ फोरमायना होनो हागोन ना नोंथाङाबो?
औ नोंथां गोदोनि बैसागु होनोब्लाथ' गोदो गोबां रंजानानै बैसागुखौ फालिबोयोमोन। बैसागुआथ' बर' हा बर'फोरनि दोरोङारि मोनसे फोरबो गाहाय फोरबो
औ
जोंहा गोदो बैसागुखौ आबौ आबैमोननि समाव दान मोनसेहालागै फालिबोयोमोन नंगौ गोदोयो आबौ आबैमोननि समाव जोंहा खाम सिफुं ज सेरजा जथा बेफोर गासिबो बर'नि दामग्रा आगजुफोरखौ लानानै जोंहा बैसागुखौ फालिबोयोमोन। नाथाय आ थिखालनि दा-दा मुगायाव जोंहा गोनोखो मुगायाव जोंहा बैसागुखौ फालिबोयो नंगौ बाद नाथाय गोदोनि बायदि फालिबोनायखौ नुबांलिया आथिखालाव जोंहा बैसागुखौ स्नि सान बा स्नि सानहालागै गोबावसिन होनना हमना लायोब्लाबो स्नि सानहालागै फालिनायखौल' जों नुनो मोनो बेफोरावबो जोंहा दोरोङारि बर'नि दोरोङा रि माखासे दामब्रा आगजुफोरखौ जों बबेबा-बबेबा गामिफोराव बाहायनायखौ नुनो मोनलिया। आथिखालनि गोबां गुबुन-गुबुन दामग्राफोर ओंखारबाय बेफोर दामग्राफोर बाहायनायखौ जों नुनो मोनसै नुनो मोनसै आरो आथिखालावबो बेफोरबायदि बर'निनो दामग्रा आगजुफोरखौ बाहायनांगौखौ आं सानो मानो होनोब्ला जोंहा फैबाय थानाय समफोराव बेफोर आगजुफोरा बर'फोरनि दामग्रा आगजुफोरा नङाबा गोमालांनो हमगौ ङ नङाब्लाबो गुबुनफोरजों सेजानो हागौ बेफोरनि थाखाय फैबाय थानाय समफोरावबो थांनानै थालांनो थाखाय जोंहा बेफोर दामग्रा आइजेंफोरखौ जोंहा बाहायबाय था बाहायनांगौ आं सानो खोनादोंना नोंथाङा खोनादोंना नोंथां नोंथाङा खोनादोंना हेलौ नोंथां हेलौ नोंथाङा खोनादोंना हेलौ नोंथाङा खोनादोंनाा आंनि आउसखौ नोंथाङा खोनादों ना हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादोंनाा हेलौ नोंथाङा खोनादोंना? हेलौ नोंथां हेल' नोंथां नोंथाङा खोनादों ना? हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना आंनि आवसखौ? हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना? खोनादोंना नोंथां?